हेल'
औ नोंथां
हेल'
अ हेल'
हेलौ
अ हेल' खोनादों ना?
अ खोनादोंनाा नोंथां?
औ खोनादों आं।
हेल'
खोनादों।
द हेल' औ हेल' खोनादोंना औ खोनाफैदों नेटआ दं नामा एसे?
खोनाफैदों दे आंबो।
नेट प्रब्लेम खोनादोंना? अ जों
औ औ एफाय